खोनादों औ नोंथां।
दाबो
औ खोनादों दे।
अ अब्ला। जों नोंथांजों आं दिनै फोरबोनि सायाव सावरायनो सानदों अब्ला जोङो टपिकखौ जोङो बैसागोनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नों
औ औ औ हागोन नोंथां।
औ बैसागो होननानै बुङोब्लाथ' बैसागोआ बर'नि गिबि फोरबो नङा होमबा नों
औ औ नंगौ नोंथां।
फोरबो एंगारनो हायै फोरबो जाय फोरबोआ जोंनि आ आबादजों सोमोन्दो गोनां जोंनि बे मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां। बेयो जोंनि फोरबो बैस बैसागो बोथोराव जोंङो गोबांङानो रंजायो नंङा होमबा नोंथां? बोराय, बुरै, सेंग्रा, सिख्ला बयहाबो जोंङो बैसागो होननानै बुंङोब्ला जोंङो सैद दाननि जो जोबथा सानखालि जोंङो मोसौ बिहु होननानै बुंङो जायखौ नंङा होमबा नोंथां? गुरु बिहु होननानै बुंङो जाय मोसौ बिहु बे खालि जोंङो मोसौखौ जोंङो थुखैयो फ्राय मोसौनि मोदोमाव देहायाव गाब फोनो गोसोम गाब फुननानै जों रं जायो मोसौखौ बो मानोना मोसौ आबो जेनेबा जोंखौ ओ जोंनि माने गोबां मावनाय दांनायाव जोंखौ हेफाजाब होग्रा हि हिसाबै जोंङो मोसौखौ माने न'खरनि गियाननि जुनार हिसाबै जों बाहायनाय जायो आरो मोसौखौ। औ बेनिफ्राय जोंङो बेखालि मोसौ थुखैनानै जोंङो न' मोनाबिलियाव जोंङो मोसौखौ फुजा खालामो गलियाव मोसौ फोरनि दुरुंफोरखौ जों सोलायनानै गोदान दुरुं होनाय जायो आरो बे खालि। बेनिफ्राय जोंङो गो खा गोखैखौबो जों बे दिनखालिनो जों हराव फोरा बेदरजों जायो खायफा खायफा बेखौ निरामि जायो माने जायफ्रा गोसो बायदि आरो बेखौ माजों सोर जे माजों जां मोनो जों गोखा गोखैखौ जाथारो बर' फोरा जोंनि बे माबा खालि जोंङो सोद दाननि जोबथा खालि आरो। बेनिफ्राय नखानायै जोंङो एक थारिगै जोंहा सोरबा गावबा गावनि धोरोमनि धोरोमसालियाव थांनानै सोरबा बाथौआ बाथौआव ब्रह्म ब्रह्मनि धोरोमसालियाव थांनानै जोंङो एक थारिक खालि फुजा खालामो। गोदोरफोरखौ जोंङो खु खुलुमो आरो। गोदोरफोराबो फिसा फोरखौ जेनेबा बोर सानस्रियो बिदिनो माने बोर सानस्रि नाय होनाय लानाय जेनेबा जोंहा बे मन्दिराव जायो आरो। बिनिफ्राय जोंहा जोंङो बे खालि जोबखांनायनि उनाव जोङो नखानायै नै थारिखनिफ्राय जोङो गाजा गोमजायै बोराय बुरै गामियाव मागियो स्नि अक्ट टसिम जोङा बैसागुखौ खौ मागियो आरो गामियाव
औ नंगौ
आथिखालाव जों बेखौनो नुयो जे जेनेबा बैसागोजों जोङो ओ बैसागोजों लोब्बा लाखिनानै जोङो खेला दुला गथ'फोरनि खन्थाइ आवरायनाय थुनलाइयारि बादायलायनाय ओ गेलेनाय बादायलायनाय बेफोरखौ जोङो लाफायो मानोना गथ' गथायाइफोरखौबो जेनेबा जोङो फोरबोजों लोगोसे गथ'फोरखौबो जोङो थुलुंगाखां होनोनो हानाय हायोब्ला जों गथ'फ्रा इयुनाव मोजां जौगासारनाय जानो हाथों बि बेफोरखौबो लोब्फा लाखिनानै जोङो ओ माहोना बुंदों रंजानायजों लोगोसे जोङो बे बादायलायनाय फोरबो बादायलायनायफोरखौबो जोङो कम्पिटिसनफोरखौबो जोङो गामियाव जोङो लानायखौ जोङो नुबोदों आरो अब्ला नोंथांमोननि साइदआवहाय बैसो बैसागोखौ बोरैहाय फालियो नोंथाङा सुंद'यै बुंनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां बे बैसागु होनबोलाथ' जोङो बेखौ मोननै रोखोमै फालियो जेरै मानसि बैसागु आरो मोसौ बै नंगौ औ बेखौ जोङो गिबि खेबावनो मोसौ बैसागुखौ फालिग्रोनाय जायो मोसौ बैसागुखौ जोङो फालिग्रोनोब्ला ओ जे गिबियावनो जोङो बेरे फुङाव उथिबाय उथिनानै गावबा गावनि देहाखौ जोङो साखोन सिखोन खालामनानै दुगैस्रां लोबस्रां ओ मोसौ खौ जोङो थुखैनो थाखाय बायदिसिना मैगं थाइगं फिसा फिसा हाना लानाय जायो आरो
औ
फुजिनाय खाथि फिसा फिसा जिरो आरो बेखौ जोङो जिरनानै ने माला सुयो माला सुनानै मोसौनोबो गानहोयो आरो जों मोसौ गुलियावबो खाना दोननाय जायो आरो आरो बिनि उनाव औ बिनि उनाव मोसौ हैग्रा एबा मोसौ मालिगा बेयो मोसौखौ थुखैनो थाखाय दैमा एबा फुख्रि फारसे लाङो आरो बेयाव ओ मोसौखौ थुखियो थुखिखांनायनि उनाव जों बे बे दिनखालि मोसौखौ उदाङै हेंगारना होनाय जायो आरो बेलेग दिनाथ' जोङो मोसौखौ ओ दोनदाल दोनाय जायोमोन मोसौ फोथाराव दोनदाल होयोमोन आरो जोङो नाथाय बै दिनखालि मोसौखौ जों उदाङै हेंगारना होयो आरो आरो बे मोनायाव मोनायाव जेब्ला मोसौ मोसौ खानो सम जायो अब्ला जोङो मोसौखौ लाबो लाबनानै बेखौ ओ थङा मोसौनो थङा थङा होयो आरो आरो मोसौनि जे ओ दिरुं बेखौ जों फागा होननाबो मि मिथियो बे फागाखौ जोङो बेदिन खालि मोसौनो गोदान खाहैयो आरो
औ
आरो बे औ नंगौ आरो बेनि उन बेनि उनाव जोङो बिनि बेनि बिनि उनखालि ओ एक थारिख खालि जोङो बायदिसिना गोखा गोखै मैगं थाइगं खान्थिंनानै जायो आरो जोङो जेरै एकस एकथा गोखा गोखै बेयाव खुंखा बिलाइ दिंखिया मान्दिया जों बायदिसिना रोखोम मैगं खांथिंनानै जायो आरो बेखौ खोनानो मोन दों जे ओ गोदोनि आबै आबौआ बुंमोन आरो बेखौ जोङो जानो हायोब्ला जोंनि देहानि गासैबो बेमार आजारा ओ जोबस्राङो एबा खा ओ बेमार आजार गैयि जायो आरो औ बिनि उनाव जोङो गामिनि थानसालियाव ओ मन्दिराव जोङो आफा इसोनाव आलारि बाथि लगायनानै जोङो बोर बिनो थाङो जाहाथे जोंनि बे ओ गासैबो जोंनि बे जिउआ अरायबो ओ मो मोजाङै सु सोलि मोजाङै सोलिलांथों होननानै जोङो बोर बियो आरो आरो बेयाव जोङो गोदोरफोरनाव औ नंगौ बेयाव जोङो गोदोरफोरनाव जोङो मान लायो आरो गोदोरफोरा उन्दैफोरनो बोर सारस्रियो आरो आरो बेनि उनखालिनि निफ्राय जोङो ज'ज' जयै जोङो बैसागु मोसानो ओंखारलाङो आरो मोसानो एबा मागिनो ओंखारलाङो आरो जों ओ बेलेग गामि गामि दाब दाब गामि गामि जों मोसानो ओंखारलाङो आरो ज' ज' नो बेयाव ओ गासै औ नंगौ बेयाव गास गासिबो जे आइजो फोरा गाननाय जि जोम होनब्ला बरनि ओ आइजोफोरनिया जेरै गोमो दखना फास्रा आरनाइ गोजा गस्ला गोजा बिदि गानो आरो आरो हौवासाफोरना गामसा गोथां गिन्दि गस्ला आरनाइ फास्रा बिदि बिदि लानानै मोसानो थाङो आरो आरो बेजों लोगोसे दाम दामग्रा देग्रा दामग्रा देग्रा बायदिसिना जेरै ओ खाम, जथा, सिफुं, सेरजा औवानि थरखा बायदिसिना रोखोमनि दामग्रा मुवा लानानै जोङो मोसानो थाङो आरो
नंगौ नोंथां बुंनायाबो थारैनो आंबो गनायथि होयो माने जोंनि साइडआवबो बिदिनो जे। जेनेबा बैसागोनि नै थारिखनिफ्राय जोंनिया मागिनाय जायो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला जयै मोसायो। बोरायफोरा माला मालाबा। गावबा गावबो मोसागोन बोराय बुरैजों आरो सेंग्रा सिख्लाफोरा आरो खुदियाफोरा गावसोरनि सम बैसो समजों मिलायनाय जायफोरा। बा बोसोरनिफ्राय जि बोसोरसिम बि। थांमोना गावसोर जिनि बैसोजों लेबेलजों मोसानायजों इसोरो रंजायो आरो। बिदिनो न'ख नखर मोसायो मोसानानै जि दिनखालि जोङो जोबथा बैसागो जागोन बेखालि सात दिन जागोन अब्ला। खालि जोङो मोनथुमनाय साजों बे जायफोरा गरसे गरनै हरनाय। मोननाय रांजों बिसोरो। जयैनो जेनेबा। खाना जायो आरो जायखौ पार्टि जायो होनना बुङो। बेखो जायैनायखौ जों नुबोदों आरो। गोदो गोदायनिफ्रायनो आरो नों। थां बुंनायाबो बेनो जे जेनेबा। एक्स' एक बिदखो जुदि जायोबोला जोंनि देहेयाव सानाय सुनाय बेराम आजारा। मोजां जाया जाथों होननानै जोङो। गोदोनि आबै आबौमोना गोदोनि आबौ आ अमाजोंखो बुंलांनायखौ जों दिनैसिमबो खोनायो आरो जेनेबा। थैनानै जेनेबा जोंनि। देहानि गा अंगफोरानो जेनेबा गोगो थायो होननानै फोथाय। नानै जानाय जायो आरो बेखौ।
औ नोंगौ बेयाव जोङो औ नोंगौ। नाथाय जोङो दानि जुगाव जोङो गेवलां मेल बेखौ जों फांसन। बेखौ फालिनाय जायो आरो नाथाय गोदोनि जुगाव बिदि। फालियामोन। गेवलां मेल होमब्ला। थ' बेयाव ओ बायदिसिना खेला धुला होनाय जायो आरो मोसानाय मोसानाय मुसुरनाय ओ गान रोजाबनाय बिदि बायदिसिना जायो आरो। आरो बेयाव जे आइजोफोरा बैस थागौ एब बा बागुरुमबा मोसानो गो मोसा मोस बेयाव गाननाय जिफोरा जेरै बेनो गो गोमो दख'ना फालि आरनाइ फास्रा गोदजा आरो गस्ला गोदजा गानना मोसा थायो आरो आरो बेनि अनगायै बो बाय गुबुन मेथाइआव मोसानो गोसोब्ला जों बायदिसिना रोखोमनि गावनि फसायनाय बायदि। सि जोम गाननानै मोसायो आरो बेयाव।
औ नोंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो जोङो जेनेबा बैसागोखौ जोङो। जौस्रां लेबेलावबो लांनाय जाबाय आरो जोंनि मा होनना बुंगोन बेखौ गेवलां फोथारावबो जों मोसाहोनाय जा - नङ नोंथाङा दानि बेयाव बुंबाय जायफोरा बादाय गिरि बिथांमोना जेनेबा बर'नि हारिमुजों गोरोबफानाय बेफोर आगजु द्रेसफोरखौ गाननांगोन जेरै नोंथाङा बुंलांबाय दख'ना ना गोमो फालि फास्रा बेनिफ्राय मा गोजा माबा सला नङा होमबा गोजा गस्ला ब्लाउस आरो आरो बिनिफ्राय जोङो हौवासाफोरा गामसा गोथां आ-आर'नाइ फास्राबा गोथांबाबो जायो बिसनिया आरो बेनिफ्राय गिन्जि गुफुर सला बेजों लोगोसे जोङो खाम जथा सिफुं सेरजा जायफोरा बर'नि हारिमुजों सोमोनद हारिमुनि ओ बेफोर आगजुफोरखौसो बे बा रादायलायनायाव बाहायनो मोनगोन आरो। बेखायनो बेबो बेबो जोंनि नि थाखाय मोजां जायखौ आरो नैरोजा जि नैरोजा नैजिबा मायथाइयाव बेबो जि आइ टेक नाय नंङा होनबा खाम जिफुं जथा सेरजा बेफोरो जोंनि जि आइ टेट मोनबाय जाय जग्राफिकेल इडेक्सआव हाबनायनि थाखाय बेखौ गुबुन बुहुम दरबाराव थानाय मा फोराबो मिथिसिगोन जेनेबा बर'फोरााद बेखौ बेयो बर' फोरनि दामनाय आगजु होननानै जोङो बुहुम दरबारावबो जोङो बुहुम खौराङावबो जोङो बेखौ फोसावना होनो हाबाय आरो बे जोंनि थाखाय जोबोर गोजोनथाव खौरां। अब्ला नोंथां जोंहा समा बो लावबाय
औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला दोनथ'नोसो ना औ नोंथां दे बिदिब्ला गोजोन्थो
गोजोन्थों।